औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा फिसिनाय एम्फौ लाथानि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन सम दङ जोङो एम्फौ लाथा एबा इन्दि एम्फौ बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बयनिबो मोजां मोनजानाय एबा फेभ्रेट होननानै जोङो बुंनो हागोन मानो होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया एम्फौ लादा एम्फौ लाथाखौ लाथाखौहाय जोंनि न'खर संसार सोलिनाय हारिमु आरो न'खरनि रांखान्थिआरि सामलायनाय बेजों लोब्बा लानानै एम्फौखौ बे एम्फौखौ फिसिबोदों गिबिआवनो जोंनि बर' आइजोफोरा बे एम्फौखौहाय गुबुननि न'नि जाय न'खराव एम्फौ फिसिदोंमोन बे न'खरनिफ्राय ओ फिसा फिसा जोलैखौ लाबोग्रोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
लाबोनानै ओ न'नि मोनसे गोरान जायगा एबा न' सिंआव जाय न'आ ओ बांसिन गोरानै थायो बबेबा बबेबा सोरनिबा न'आहाय गिसियै थायो नालाय जेरावहाय जाय ओ रुमावहाय एबा जाय खथायाव गोरान बे जायगायावहाय गिबिआवनो मोनसे दान्दायावहाय ओ जोङो जोंनिनो बारिआव मोननाय इन्दि बिलाइ बेखौ खानानै लाबोनानै दान्दायाव लारि लारियै आलायनानै दोननाय जायो आरो बे आलायनानै दोननाय दान्दायावनो जोङो बे एम्फौखौहाय जाय जोलै लाबोदोंमोन जोङो फिसा फिसा एम्फौ जोलै बेखौ बे दान्दायाव होनानै ओ इन्दि बिलाइखौ जाहोनाय जायो
औ
बिनि उनावहाय मोनाबिलि समावहाय जाहाथे एम्फौआ गोजांआ बिनि थाखाय जेजों ओ जिजों जोंनि दखना सुरि बा गुबुन गोबा एसे गोबा जिजों जोङो खाथेनानै होनाय जायो बांद्राय रोजा जिजों गाथे खाथेनानै होयोब्ला बियो गरम जायो मानो होनोब्ला एम्फौनि जिनाखि जि मोदोम बेयो जोंनि मानसिनि बायदि मोदोम नङा ओ बिनि मोदोमा गोबा जायो आरो गोरलै जायो बेनिखायनो बिखौ जाहाथे एसे गोजांनायनिफ्राय दुंब्रुद खालामनो थाखाय जोङो मोनाबिलिआव खानाय जायो बिनि उनावहाय ओह अखानायै फुंबिलिआवहाय बियो ओह खौ खेबसे नायफिननाय जायो दे बियो ओ बिलाइखौ जाजोबदों ना जाजोबाखै जुदि हा बिलाइखौ जाजोब्बायब्ला बिनो आरोबाव गोदान ओह इन्दि बिलाइ खानानै होफिननाय जायो
औ
ओह बेनि उनावहाय ओ बै खाथिनानै दोननाय जेनाखि जिमोन बेवहाय बिनि एम्फौनि माखासे खिगारनाय खिफोर बेखौहाय गो ओ बरननानै गोजानाव गारैनाय जायो बिनि बादैबो बे एम्फौ फिसिनाय जेनाखि ख'थामोन बेवहाय गुबुन मानसिफोरखौ हाबहोनाय जाया मानो होनोब्ला जोङो मिन्थिनो मोनोदि एम्फौआ बेफो ओ उम न' सिङाव थानानै देरनाय जेहै बाहेरानिफ्राय फैनाय गुबुन मानसिआ बेयाव हाबोब्ला बिसोरो थाव फुननानै फैनाय एबा हो माखासे मो दोमग्रा ओ थाव फोननानै फैयोब्ला बे मोदोमनाया जेब्ला एम्फौनिआव हाबो एम्फौआ बेखौ सहायनो हायैआव लासैनो ओ रोमोनानै एबा बेराम जानानै थैयो आरोखि दा एम्फौ देरनो थाखाय जों बारा गोबाव सम नाङा ओ साब्रै सा सानबानि गेजेरावनो एम्फौआ देरनानै एसे बैसो गोरा जायो आरो स्नि सानसिमहालागै बियो फथोब थोबनायनि महराव लाहैयो आरोखि नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया जोबोद गोनांदि जोङो जेब्ला एम एम्फौ फिसिगोन एम्फौ फिसिनायनि सिगां जोङो इन्दि आबाद मावनानै लाग्रोनो हायोबा जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जेरैबायदि मानसिया मोनायाव खेबसे सानाव खेबसे ओंखाम जायो थिग बेबायदिनो एम्फौआबो मोनायाव खेबसे सानाव खेबसे आदार जायो। नाथाय एम्फौनि आदार जानाया गुबुन रोखोमनि बियो खम समनि गेजेराव जेरावनो इन्दि बिलाइखौ गोबां जानानै होयो जायनि थाखाय बियो नै जाबाय नै खिबाय होननाय बायदि बियो बिनि आखुथायाइखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो बेबायदि ग्लोब ग्लोब जानायनि जाहोनाव बियो गोबां समनि गेजेरावनो जेनाखि गावनि देरथाय एबा देहाखौ गोख्रों खालामनानै लायो बेनि थाखायनो जोङो हायोब्ला गाव गावनि बारियावहाय इन्दि बिलाइ बा इन्दि बिफांनि आबाद मावनानै दोनखायोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला बे एम्फौआ जुदि आदार मोनजायाब्ला बियो लोरबां जालांगोन आरो सम सयैयावनो बियो थैगोन आरोखि दा एम्फौ फिसिनानै जोङो जोंनि न'खरनि हाल सालखौल' मोजां खालामनो हायो बे नङा जों एम्फौखौहाय आदार महरै बाहायो। आरो बबेबा बबेबा समावहाय जोङो नुनो मोनो खि बेखौहाय गिदिर गिदिर कम्पानिफोरावहाय खारखानायावहाय प्रटिन हिसाबै मुलि हिसाबै बाहायनो थाखाय लांनाय नु नो मोनो आरो जोङो जोंनि थांनानै थानाय जेनाखि गामियारि जिउ एबा जि बेखौ सालायनो थाखायबो जोङो गामिनि एबा बाजार हाथाइ बाजार फोराव जोङो फानो आरो दानि दिनाव जोंनि हालामावहाय से नैजौ बाजि ग्राम एम्फौनि बेसेना जौसे रांनि गोजौआव थांबाय आरोखि। बुंनो थाङोब्ला से केजियाव बाजौ द'जौनि गेजेराव थांहैबाय दा एम्फौ फिसिनायनिफ्राय जोङो एम्फौल' मोनो बे नङा एम्फौआ स्नि सानसिम जेब्ला सौहैयो बियो फिथोब फिथोबबो फिथोब थोबखांनायनि उनावहाय जोङो बे एम्फौनि फिथोबखौहाय इन्दिजुल इन्दि जि लुनो थाखाय जोङो गुबुननो फानहरनाय जायो आरो आथिखालाव जोंनिथिं जाहैबाय फिथेबथोबनाय एम्फौनि फिथोबखौहाय जि से केजियाव जिबाजौनि फाननाय जायो बिनि अनगाबो माखासे जों न'खरावहाय दानो लुनो गोरों आइजोफोर दङ बे न'खरनि आइजोफोरा फिथोबखौ फानहरालासिनो गावनो न' नखरावनो गोदोनि दिननिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जायखौ जोङो दाङाना नाथा होननानै बुंनाय जायोमोन बे दाङा नाथायावनो बिथांमोना खुन्दुं लुयो आरोखि आरो जोङो मिथि नाय बादिब्ला आरो
जोंनिनो हालामाव मिथि नुनो हानाय बायदियै जों मिथिनो हायोदि मोनसे इन्दि जिनि इन्दि सादोरनि बेसेनाहाय बा रोजानिफ्राय द'रोजा जायो आरो बेखौ बानाय आरो बेजों जेनाखि बा रोजा आरो द' रोजा बियो ला थावबो जायो मानो होनोब्ला इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुुननाय बेवहाय नांगौ बायदि गाब होनायनि याव गोबां सम आरो देहानि खस्थ' खालामनाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो बा रोजा आरो द' रोजाखौहाय जोङो जों ओ सरासनस्रा होननानै हमनानै लानो हायो आरोखि।
औ
दा नोंथाङा जोंनि बर' हारियावहाय इन्दि एम्फौ फि सिनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायलांदो।
औ नोंथाङा जेरै आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव बो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ ओ लाथा ए म्फौखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो ला था‌ एम्फौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो बेनि जोलै जेरै फिथोब बेखौबो जोङो ओ मोनसे जेरै बिजिजों जोङो ओ जेरै जोङो सुनानै बे खौ आलायना दोनो आरो नोंथां बेनि उनाव बियो सो ख्रि ओंखारो आरो बेनि उनाव जों सोख्रिखौ जेरै जो जोला नायनानै हि गांसेयाव जोङो ओ बा होनानै दोनो आरो नों थां बेनि उनाव बियो बे हिआवनो बिदै दैयो आरो नोंथां जेरै बिनि बिदैयाथ' साक्ला साक्लासो जाखायोना नोंथां औ बे खौ जोङो जेरै कागस गुफुरफोराव जेरै जोङो बोननानै दोनो आरो नोंथां।
औ
बिनि उनाव बियो ओ जेरै बिनि बिदैयानो गोरलै गोरलै एम्फौ फिसा ओंखारो आरो नोंथां लाथा एम्फौ गोरलै गोरलै बिनि उनाव बियो गोरा बिलाइ जानो हानाय जाया नालाय नों थां‌ बेनिखायनो बिनो जेरै खिलि दाननाय जेरै खिलि दाननाय जोङो ओ इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेनो बिनि उनाव जेरै बियो ओ एसे नोंथाङा होननाय बायदि सानब्रै सानबा सोनि उनाव बियो देरो आरो नोंथां बेबो जेरै गुस स्लायो आरो जेरै महर सोलायबायथायो एसे गुस्लायो आरो नों थां बे गुस्लायबाय थायो बेनि उनाव बियो उम देरोब्ला जों बेनो जेरै बियो ओ नोंथाङा होननाय बायदि जोङो बेनो औवानि ओ जेरै दान्दा गायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो ओ जेरै द खना सुरिफोरखौ जोङो गाहायाव खाना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ जेरै बिनो खारं बिलाइ जेरै थारु थालुनि बिलाइ बिनि उनाव आरो जेरै इन्दि बेखौ जोङो मोनसे आरंजों ओ जमा खा थुबनानै बेखौ जोङो ओ बे दान्दायाव सोनानै होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बे एम्फौआ बेखौ जागोन आरो नोंथां बिनि उनाव बिनि जेरै खि हासुदै बेखौबो जोङो साफा खालामना होबाय थानांगौ आरो नोंथां आरो जेब्ला बियो जेरै ओ बेथ' गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां बेखौ फिसिनायाव
औ
मानो होनोब्ला बियो गोबां आदार जानो हायो। दसेनो दसेनो जों बिनो बिलाइफोरखौ होबाय थानो गोनां जायो आरो नों थां ओ औ बेनि उनाव आरो जोङो बिलाइफोरखौबो जेरै नागिरनो गोनां जायो। मानोना जोंनि न'फोराव बिदि बांद्राय मोननाय जाया आरो नों जेरै जों खारुं बिलाइफोरखौ जेरै जोङो बारि जेरै जोङो बारिफोराव नागिरना मोनलाबायो गुबुनफोरनिफ्रायबो जोङो लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोङो बे जेब्ला मोननो फैगोन अब्ला बिना एसे बियो महरा आलादा जायो आरो नोंथां गोमोरे रे जायो आरो बे आरो जेरै गोथाङा खायमा स्रो स्रो जा खायो आरो गोमोना एसे सस्ला टाइपनि जाखायो आरो नोंथां मानोना बिनि खिनाया एसे खम जायो आरो बियो आदार जायालासे नो जेरै इन्दिनि खर'साआ जेरै जायालासिनो बे साजों दावखोलांगोन आरो नोंथां अब्लानो जों बेखौ मोननो जाबाय होननानै औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान खादायाव होनानै जोङो औ बे गोमोन फैनायखौ बासिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो गोमोन फैनायखौ औ खोमायाव जोङो खोनासङोबा बियो मोनसे स्रब स्रब सोदोब फैयो आरो नोंथां गोमोना औ बेनि उनाव जों बेखौ बे थालिर बिलाइ गोरानाव दोनब्लाथाय बेयो गावनि खुगाजोंनो बहननानै फिथोब थोबगोन आरो नोंथां खुन्दुं बहनना औ बेनि उनाव जोङो बे फिथोबखौ जोङो आरो बे फिथोब सिङावबो बियो मोनसे गुबुन महर लाबावो आरो नोंथां जेरै बियो आ थावख्रि होनो जेरै बियो गोज्जा महर लायो आरो नों आरो जों बे खौ जानो जोबोर गोथाव जेरै जों बेखौ थासबिथरि बेजों जा ओरैनो बे एवना जानाय जायो आरो जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनलाजोंबो जों बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ गोबां बेसेनाव ओ फाननो हायो आरो नोंथां आरो बेनि बेसेनाबो गोबां आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेखौनो फिसिनानै गावनि जिउखौ खुङोमोन आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो बे फिथोबनिफ्राय जेरै जोङो जेरै जोङो बेखौ थावख्रि लुनानै सि दानाय जायो आरो नोंथां जेरै जों बेखौ गिबियावनो फिथोबखौ रुग्रोना लायो आरो नोंथां सथा होनानै बेनि उनाव बे खौ सानथामसो जोङो बोखांना दोनो आरो बिनि उनाव आरो जों बेखौ बेखौ आरोबाव दैयाव सोमनानै थावख्रि गनाव सोनानै जोङो नायदाव नायदाव थावख्रि गनखौ जोङो फिदिं फिदिं खुन्दुं बहननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेरै हिसानसालियाव लांना जोंनि बर' आइ आइजोफोरा सि दानाय जायो आरो जेरै जोंनिनो समायना रमायना बर'नि आग आगर होनानै आरो जेरै थाइगिर बिबार आगर जेरै दिंखिया बिलाइ बिनि उनाव आरो दाउजला मोख्रेब आगर फारौ मेगन बिदिनो बैग्रि बिबार बेफोर आगरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइ जोंनो समायना रमायना एरखांनानै इन्दि जियाव जोङो एरखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि बेसेनाबोथ' दासिम गोबांना नोंथां इन्दि बिनि बेसेना जों बेखौ गोबां